हेल'
अ गोजोन हर नोंथां
औ गोजोन हरनो थांसिग
अ आं नोंथांजों मोनसे गोनांथार आयदानि सोमोन्दै लानासो सावरायनानै फन खालामनाय जादोंमोन जादोंमोन नोंथां नोंथाङा सावरायनो हागोन ना
हागोन हागोन थानो हागोन
औ नोंथा बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव थानाय दावबायनायनि सोमोन्दै एबा एा जायगानि सोमोन्दै फोरमायनो हागेनना नोंथाङा
औ हागोन हागोन नोंथां
औ दे होनोमबा बिदिब्ला नोंथां फोरमायनाय
दावबायनायनि सोमोन्दै होनना बुङोब्ला नोंथां जोंनि ओनसोलाव जोंनि ओनसोलाव दाबथाम दाब्रैसो गोबां मुंदांखा दं आरो जेराव सुबुंफोरा गावबा गावनि गोसोखौ गोजोनग्लाय होनो थाखाय पिकनिक जानाय बा ओरैनो दावबायनाय फट' बायदिसिना दैखांनाय हिसाबै फैयो आरो जाय जायगाखौ मानसिफोरा जोंनि ओनसोलाव बांसिनै मोनथियो जाय जायगानि मुङा जेरै सुकि दारागाव
औ
बेफोर बांसिन मुंदांखा लोगोसेनो नेसनेल पार्क हिसाबै जोंनि खाथियावनो थानाय मानासाबो गोबां मुंदांखा बेयावबो गोबां मानसि थाङो आरोबाव जोंहा खाथियाव दङ बगामाथि होननाय बे बगामाथियावबो गोबां सुबुंफोरा दावबायनो थाङो बा जोंनि थानाय सुकी दारा गाव सुकी दारागावनि बेलायावबो गोबां सुबुंफोरा गोजान गोजाननिफ्राय फैयो फैनानै दावबायो दावबायफैनानै रंजा लायो गावनि गोसोखौ रंजा लायो लोगोसेनो सुखु दुखुफोरखौ बावगारनानै गावबागाव माने गोजोनै एसे रंजानानै द दुखुफोरखौ बावगारनानै बेवहाय गोजोननायखौ लाफैनायखौ जों नुनो मोनो बेनिखायनो
जों सुबुंनि जिउआव दावबायनाय आरि बेस मोनसे गोनांथि दावबायनायनि गेजेरजों जों गोबां सोलोंनो हायो दावबायनायनिाव जोंनि माइन्डआ माने जोंनि गोसोआ फ्रेस जायो दुखु खैफोद अलखद सानबाय थानाय बोरिबा मोनबाय थानाय गोसोफोराव जों रेजें रेजें मोजां मोनो दावगानो हायो जों खामानि मावनायफोराव गोसो जयो बेनिखायनो आथिखाल मुगायाव आथिखालाव दावबायनाया जोबोद बारानि सायाव बारा जानो हमदोंसै आथिखालनि मानोना आथिखालनि सुबुंफोरा गोबां टेनसन स्ट्रेस गोबां रागा बायदिफोराव गोबांसिन बेनिखायनो दावबायनायखौबो एसे गोबांनि सायाव गोबां होननानै आं बुंगोन नोंथां बेनिखायनो जोंनि ओनसोलनि सेरावबो गरम बोथोरानो जा गोजां बोथोरानो जा जिनै दान बे जिनै दाननि गेजेराव गोबां सुबुंफोरा जोंनि ओनसोलाव फैयो स्कुलनि दावबायनाय स्कुल एक्सकारसन खालामनाय लोगोसे कलेजनि निफ्राय फैयो इउनिभारसिटिनिफ्राय फैयो थिग बिदिनो ओरै गुवाहाट टि क'क्राझार लोगोसेनो चिरां आरो दाब दाब जायगा धुब्रि बायदिफोर गोजान गोजान जागिरद बे गोबां आसामनि गोजान दाब दाब जायगानि सुबुंफोराबो फैनानै बे जोंनि सुक्कि दारागाव आरो मानासफोराव फैनानै जोबोद बेरायो गिदिंफैयो नायथिं फैयो बिदिनो आरो थिग मानास आरो लोगोसे ज मानास
मोनथिनाय जायो बेवहायबो गोबां गोजान गोजान जायगानि दाब दाब मानसिफ्रा पाह बाबो मोनसांबाबो मोनसे दावगारि जायगा हिसाबै लानानै गोबाङानो बेवहाय हाबनानै जिब जुनारखौ नायनानै गोजोननाय लायो आरोबाव न'खरनि गासैबो बिसि फिसाय बा फेमिलि लाना फैनानै बेफोरबायदि दावबायनायाव दावबायारिफोर बोरै दावबायनानै जोंनि सिगाङाव फोरमायलाङो जे दावबायनाय मानो थाखाय गोनां मानो थाखाय मानसिया दावबायनांगौ दावबाय जिउआव मा लाबोयो बिथांमोना जोंजों सावरायलाङो आरो बिथांमोननिफ्रायनो जों सोलोंनो हादों जे दावबायनाया बेसेबां गोनांथि लोगोसेनो दावबायनायखौ आंबो गुबुन-गुबुन जायगाफोराव आंबो दावबायनानै गावखौनो खोब गोजोननाय मोनो। लोगोसेनो दुखु बायदिसिना साननाय-हनायफोरखौ दान्दिसे सम दोनथ'नानै गुबुन गुबुन दाब दाब जायगा ओनसोल बेफोरबादिनो रेजर्ट बा पार्क बायदिसिना मोनसे सुबुं दावबायनायफोराव आंबो थांनानै गोजोननाय मोनो जेरै जोंनि ओनसोलाव गोबां सुबुंफोरा खाना जानाय पिकनिक जानायजों लोगोसे गरम बोथोर समावबो भुटाननिफ्राय फैनाय दै गुसु बोहैबोनाय दै गु गुुसु जा दै गुसुफोराव दुगैनानै गावखौ नो रंजानाय लायो। गावखौनो गोजोननाय लायो। भुटाननिफ्राय सुकि हाजो बा दारागाव हाजोआ जाबादि क्लाक ख्ला दै बोहैबोयो बेवहाय सुबुंफोरा थांनानै पिकनिक लावखार ओंखाम बायदिसिना जायो आरोबाव ओजोंहाय सानजा साहा ख'नाखि जों बुंनो थाङोब्ला जोंनि बारा गोजान जाया बे जाय ब'गामाथि बेवहायबो थांनानै गोबाङानो नाव बायदिसिना दैयाव गाखोहैलायो बेवहायबो जोबोद मोजां हा दं गुफुर हा पाहार बायदि गोजौ जाना थानाय अन्थाइ बेवहायबो गोबां दावबायनो फैयो। आरोबाव जोंनि सुकि बे सुकियाव गोबां अन्थाइ हाजो लोगोसे सोमखोर बिफां-लाइफांजों बुंफु फबनाय
नाय
समायना बिबो बिनिखायनो दावबायारिनि थाखाय
सोमखोर हाजो-हालाजों बुंफ'नाय
हांखो-हालाजों
थार मावनाय लोगोसे जों मिथिंगायारि जि बुंफबनाय दाउसिन-दाउलाजों बुंफुंनाय जोबोद मोजां बेनिखायनो दावबायारिफोरा जोबोद आदान मोनो बेनिखायनो गोबाङानो
ओ नोथां ओ नोंथां
खौनो नोंथांनो फोरमायबाय आरोबाव नोंथांनिफ्राय आं मिथिनो लुबैगोन जे दावबायनाया सुबुंनि थाखाय मानो गोनां आर दावबाय
औ नोंथां। ओ नोंथां। ओ दावबायनाया जाबाय जोंनि सुबुंनि जिउआव जोबोद गोनांथार होननानै बुंनो नांगोन। मानो होनना बुङोब्ला दावबायनायनि गेजेरजों जों जोबो गोबां गियान मिथिनो हायो। ओ मोनसे गुबुन ओ दावबायनायनि गेजेरजों जोङो गुबुन मोनसे जाय गानिफाय थानाय गुबुन उन जायगानि गासैबो मिथिंगायारि सोरबिथिं लोगोसे बिनि बारहावा आरो बि बेनि जायगानि सोमोन्दै जोंङो मिथिनो हायो नोंथां। नोंथाङा खोनादोंना?
औ औ खोनादों खोनादों औ।
खोनादोंना नोंथाङा मोजाङैनो? औ औ थिग बेबायदिनो जोंनि सासे सुबुंनि एबा जिउआव गुबुन मोनसे जायगानि सोमोन्दै मिथिनाया जोबोद गोनांथार जेरै ओ जायखिजाया मोनसे ओनसोलनि ़ जारिमिनारि एबा बे ओनसोलनि सोमोन्दै सासे सुबुंनियाव दावबायोब्लासो बेफोर गियानफोरा मोनगोन एबा सोलोंथाइया मोनगोन। आरो बि-बैफोर जायागानि ओ सोमोन्दै मिथिनाया सासे सुबुंनि जिउआव जोबोद गोनांथार। बेफोरबायदि ओ जायगानि सोमोन्दै मिथिनो थाखाय ओ सासे ओ फरायसा हिसाबै बिथांमोननो गोनांथि जायो जेरै जोंनि आसामनि जारिमिनारि जायगाफोर जेरै शिबजागर, डिब्रुगर तेजपुर बे-बेफोरबायदि जायगायाव दावबायहैयोब्ला बेफोर जायगायाव थानाय जारिमिनारि -जारिमिनारि जायगाफोर ओ जायगाफोरखौ जों मिथिनानै मोनो। बेवहाय सोर सुबुङा दंमोन सोर राजानि एबा सोर बिर जोहोलावनि ओ मा होनो जायगाफोर बिथांमोना मा मावदोंमोन जोंनि ओ आसाम हादोरसानि थाखाय बिथांमोना आरो सोर रायजोनि थाखाय सोर हारिनि थाखाय मा खामानि मावदों बेफोरो बेफोरनि सोमोन्दै एबा जारिमिनारिनि सोमोन्दै जोङो मोनथिनानै मोनो। बेफोरबायदि जोङो गुबुन मोनसे जायगायाव थांनानै बेफोरबायदि जाहैनायनि जायगाफ्रा दावबायहैयोब्ला ओ जोङो बांसिन ओ लेखा- लेखाफोराव मोननाय बा बिजाबफोराव मोननायनिख्रुइ जोङो मा बांसिन जोङो बेफोर हिस्ट्रि जायगाखौ जोङो थांनानै नायोब्ला मा होनो बांसिन गोसोआवबो थायो आरो मोनथिसिनाबो मोनो आरो। नाथाय जों लेखायाव जों लिरनाय महराव मोनो। नाथाय जों बैफोर जायगायाव थाङोब्ला जोङो मेगनजों नुयो। आरो जोङो मोनथिनानै मोनो आरो जों बिजिरसंनो हायो नंमारगौना नंमारा जोङो नायबिजिरनोबो हायो। बेफोरनि सोमोन्दै जोङो मा होनो थाङोब्लासो जोङो हागोन आरो बेफोरखौ नाथाय जोङो मा लेखायाव जों बेफोरबायदि बांसिन गियान मोना आरो। जोङो नाथाय बेफोरबायदि थांनानै बेरायनानै एबा दावबायनानै जों नागिरनो हायो। नायनो हायोब्ला जोंनाव मा बांसिन गोसोआव थानायफोरा मा होनो सोमजिसिनो आरो आरो गोसोखौ बांसिन रंजाहोनाय आरो उत्सा आरो मा होनो मटिभेट खालामामसिनो आरो। बेनिखायनो सासे सुबुं हिसाबै एबा सासे फरायसा हिसाबै बैफोरबायदि जायगायाव थांनानै दावबायनाया जोबोद गोनांथार। होननानै आं सानो आरो जेरै जोङो मा होनो जोंनि ओ आसामाव थानाय रायजो गोदो -गोदायनि रायजो जारिमिनारि रायजोफोर जायगाफोर जेरै जोङो मा होनो कारेेंखर थाङोब्ला जों मिथिना मोनगोन बेफोराव नायोब्ला औ बेफोराव नायै थांनानै नुयो थाङोब्ला जों नुनानै मोनगोन बे बेखौ सोरबा नायनायमोन होननानै।
औ।
ना आरो सोर- सोर जो- बिरा सोर राजाया बेखौ गायसनदों बेफोरनि सोमोन्दै जोङो रोखा- रोखा मोनथिनानै मोनगोन आरो जों जेरै बर'नि जारिमिनारिखौ जों नायनो थाखाय जोङो डिमापुर, माइबं बेफोरबायदि जायगायाव जों थांनांगोन अब्ला जों मिथिना मोनगोन नोंगौ बेयो जोंनि बर' रायजोनि जारिमिनारि रायजो बेफोराव जोङो बर'नि गेदेर- गेदेर मा होनो बर'फोरनि नेरसोनथि मुसुखाफोरखौ जोङो नुनो मोनगोन। मेगनजों नाथाय जोङो ओ मा होनो लेखाफोराव जों मेगनजों जोङो थार बिजिरनानै जोङो नुनो मोना। बेफो मिथिनानै मोना जों खालि मा बेनिफ्राय जोङो सोमोन्दैखौसो मिथिगोन। नाथाय जोङो बेयाव थाङोब्ला जोङो मा होनो बेफोरनि सोमोन्दै जोङो रोखा रोखा नायनानै जों मेगनजों नायबिजिरनानै जोङो बे फोरखौ जोङो नायबिजिरसंनोबो हागोन बेनिखायनो मा जोङो दावबायनानै जोङो थांनाया जोबोद गोनांथार आरो मा खालामो दावबायनायनि गेजेरजों जों नोंथाङा बुंदोंमोन दहय गोसोखौ मोनसे गोख्रों खाम होननानै बुंदों। मोनसे ओ मा होनो गोसोनियाव गोसो सिङाव थानाय जायखि जाया दुखु फोजोबस्रांदों बे थारैनो सैथो आरो नंगौ जोङो बिदि दावबायोब्ला जों गोसो जोङो मा होनो गोग्गो मोनगोन जोंनि मेलेमारि जौगानायफोरखौ जोङो स्रां मोनगोन। मेलेमाव माबा मोनसे हेंथाफोर फैयोब्ला जों बेफोरखौ जों खारहो हायो आरो नोंथां। थिग बेबायदिनो दावबायनाया जोबोद गोनां आरो होननानै आं सानो। औ बेनिखायनो ओ जोंनि फरायसालि कलेजफोराव गोजान गोजान जायगायाव दावबायनायखौ जोंङो थांनायखौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो सोलोंथायारि दावबायनायफोर खौ फोरखौ नोंथां औ दा बिदिब्ला थां समावथ' जाना फैबाय ओ नोंथांजों औ ओ दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ औ दोननोसै नोंथां दे गोजोननाय थाबाय गोजोननाय थाबाय नोंथां औ औ गोजोननाय थाबाय।